खुलुमबाय नोंथां औ नों औ
खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलानाय बवाहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां आं दा नोंथाङा सम दङब्ला औवानि सोमोन्दै औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै ओ नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन सम दंबोला
औ दे बुंनो हागोन नोंथाङा
औ
आंबो ओरैनोसो दङ
औ
दे बुंनायसै नोंथाङा औवानि बागै ओ
जोंनियाथ ओ औवाया नखर नखर बयनिबो नखरावनो था खायो नङा होमब्ला नोंथां दा नोंथांनि नआवबो दङ जानो हागौ बिब्दिनो ओ औवाया बायदि रोखोमनि थायो जेरै बुर खा औवा बिजलि औवा आरो जौ औ बाय ओमफाय आरो खायसे खायसे हाजोनि औवा हाजो जेरै औवाबो गायनाय जायो। बिदिनो बायदि रोखोमनि दङ। आं गासै। गासैखौबो मिथिजोबा जाखिनि मिथियो। मिथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायगोन।
औ नंगौ। थारैनो औ नंगौ।
औ औवाखौथ जों सुबुं माहारिनो बयनोबो गोनांथिखा बयनोबो नांगौ औवाया जोंनि गोबां खामानियाव जोंनो हेफाजाब होयो।
औ नंगौ।
मानसिनि थाखाय। मानसिफोरा न लुनाय।
औ नंगौ।
खुन्था बानायनाय ननि बान्दा बायदिसिना बिफ्राव नांगौ। बाहायो।
औ नंगौ। औ नंगौ थारैनो।
मावनायावबो नांगौ जायो बेरानि। निफ्राइ लानानै आबादनि खुन्था। बायदिसिना खुन्था बेरा। बिदिनो। खुन्था बेरा बैसां। बेफोरबायदियाव नांगौ।
औ नंगौ थारैनो।
आरो औवाजों हौवाजों नखरनि आइजें आयला जायगायाव जों बाहायो जेरै दाला सानद्रि संग्राय खादा बेफोर जेखाय खबायाइ बेफोरबायदि। सेन बेफोरबायदि गासै खौबो नखरनि मुवा बेसाद फोरखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
औवानि औवानि बिलाइआ ओम एसे सुमु बायदि दङ आरो बिनि दालाइया फिसा फिसा औवानि बिलाइफोरा ओ मेसें बोथोराव सिरिजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो दैज्लाङाव जेब्ला अखा हायो बे बे बेयाव खिलिफिनो आरो दा जों मेसें जाबा बिनि बिलाइफोरखौ ओ सिरिजोबनाय नु नुनो मोनो।
औ नंगौ थारैनो
आरो औवाया बोसोराव बोसोराव खनसे बारायो
औ नंगौ थारैनो
औवा मेवाइ बुंनाय जायो ओ गोरलैयाव बियो ओम माखासे माखासे मा बिगुरफोरजों खोबथे जानाय जायो जे
औ नंगौ थारैनो
जेब्ला देरब्ला बिनि बिगुरफोरा हारसिंनो ओ गुगालांबाय थायो ओमफ्रायो गोजौ जागोन दालाय दालाय आरो बिलाइफोर ओ खिलियो दालाय बिलाइफोर बिलाइफोरा हारसिंनो
औ नंगौ थारैनो
औवा आखौ औवा गोरलैखौ जोङो
औ नंगौ थारैनो
ओ दालि ओंख्रि बरफोरा होनानै जायो आरो
औवाखौ जोङो गोबां खामानियाव नो बा-ओ आबाद आबाद मावनाया जाय आबाद मावनायाव जेरै ओ खदाल दाल। सेखा बेफोरदि खदाल बि खुं। सेखा सेखा बिखां बेफोरदियावबो आबाद मावनायाव नांगौ जायो बि बेफोरदियावबो औवा नङाबा जाया बिफोर बेखौ जेरै नांगौ जायो।
औ नंगौ।
बिदिब्ला ओ नोंथाङाबो बेफोरनि औवानि सोमोन्दै मिथियोब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नंगौ थारैनो आं बुंनो आं फोरमायनो हागोन नोंथाङा जि बुंबाय बेयो बाथ्राया गासैबो नंगौ आंबो नोंथांनो आंबो जि मिथिगौ दंफांनि ओ औवाजों जोङो जेखौ जेखौ बानायनो हायो जेखौ जेखौ जोङो औवानि ओ औवाया जोंनि बुहुत गोनांथार खामानियाव बाहायजायो बेफोरनि बागै आं नोंथांनो ओ आं जि मिथिगौ जि नुदों बेखौ फंनैसो नोंथांनो आंबो खोन्थालांसै औवायाथ' जोंना बहुत रोखोमनि थायो नंगौ। औ। नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ औवायाथ' जोंना ओ गोबां रोखोमनि थायो। ओ जेरै जोंना ओ औवा औवा बुरखा औवा बुरखा होनोब्ला जोंना औवा बुरखाया जोंना बियो गासैबो औवाफोरनिख्रुइ बियो जब्द एबा गोरासिन एबा राफोदसिन जायो बे औवाया। बेखौ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ। गौ। ओ बेनिफ्राय जोङो औवा बिजलि जिखौ जोङो औवा फिसा होननानैबो औवा ओ थेरे होननानैबो जोङो मिथिनाय जायो। बे औवाजों जोङो ओ बे बे औवय औवानिफ्राय जोङो गोबां ओ रांबो आरजिनो हायो। मानो होनब्ला बे औवा बिजलिखौ बे औवा बिज लिखौ जोङो ओ‌ जेरै जोंनि लिर नाय बहि लिरनाय बिजाब बेफोरबायदियावबो बे औवानिफ्रायनो बेफोर गासैखौ बानायनाय जायो। बेनि थाखायनो जोङो औवा बिजलिखौ जोङो गोबां खामानियाव फैयो होननानै जोङो ओ बुंनांगौ। ओ बेनि अनगायैबो जोंना औवाजों जोङो गोबां रोखोमनि न' नांगौ जानाय मुवा बेसाद जेरै जेखाइ, खबाय, दाला, सान्द्रि गासैखौबो जोङो बाहायनो हायो। जेरै जोङो न' न' लुनायाव जोंनो नांगौ जायो बेनि ओ औवानि खुन्था औवानि ओ बेरा बेफोरखौ गासैखौबो औवा औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंना औवा होनोब्ला ओ औवाजों गोबां खामानियावनो औवाजों गोबां खामानियावनो औवाजों जोङो खामानिबो मावलांनो हायो ओ जेरै जोङो औवानि जोङो औवानि जोङो ओ दंग एबा माबाफोरावबो जोङो बेनि थाखाय ओ औवाजोंनो जोङो बिनि थाखाय ओ दालांबो बानायनो थाखाय जोङो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो औवाजों औवाजों जोङो जोंनि ओ खामानियाव फैनाय गासैबो मुवा बेसाद एबा गासैखौबो ओ जेरै थिं होनाय बेफोरावबो जोङो बेखौ औवाखौनो बाहायनाय जायो। ओ बेजों लोगोसे जोंना औवा औवा मेवाइ औवानिफ्राय जोङो औवा मेवाइबो मोन्नाय जायो नों थाङा बेखौ सिगाङावसो बुंलां खादोंमोन। ओ बे औवाखौ जोङो ओ औवाया जेब्ला ओ खिलिनो नागिरो एब्ला ओ गोदान महर गोदान महर लानो नागिरो बे समाव जोंना औवा औवा बुरखाफोरनिफ्राय बेफोरनि जि खिलिहांनाय गोरलै औवा बेखौ जोङो दान्नानै जोङो जानोबो हायो। बेखौ जोङो अनला अनला बायदिजों जोङो संनानै जानो हायो आरो बेजों लोगो से जों बेखौ ओ उनाव जानो जानो थाखाय जों बेखौ आसार बायदिबो जोङो बेखौ बानायनो हायो। दा होनोब्ला ओ जोंना ओ औवानि खामानियाथ ओ गोबाङानो दङ। ओ जेरै औवाजों जोङो ओ गोसो बायदि गासैबो खामानिखौनो जोङो मावनो हायो। ओ दा नोंथाङाथ बुंलांखाबायानो सिगाङावनो। ओ दा होमब्ला जोङो ओ औवाखौ औवाखौ आरोबाव जोङो मा मा खामानियाव ओ बाहायबावनो हायो नोंथाङा एसे ओ मिथिबावग-मिथिबावगौब्ला औवानि बागै आंनो एसे फोरमायबावनाय।
औ। ओ जोङो ओ जों बयबो मिथिखायो जों बयनिबो नखराव औवाया थाखायो आरो औवा गैयाब्लानो ओ जोंनि नखरनि खामानि बेबा एबा आबादनि खामानिफोरा उम जाया होन्नानै जों बयबो मिथिगौ। औवाखौ नांथारगौ जों औवानि थाखाय औवाजोंनो ओ बायदिसिना खामानिफोरखौ मावनो हायो। जेरै नों आबाद मावनायावबो नोङो ओ औवा गैया ब्ला नों जों बेराखौबो होनो हानाय नोङा आरो बेरा गैयाब्ला मोसौ बोरमा बेफोरो जानानै आबादखौ सिलिंखार खालामनो हागौ आरो। औवानि थाखायसो जों आबाद फोरखौ ओ रैखा थि खालामनानै लाखिनो हायो बेरा होनानै।
औ नंगौ।
औ बेनिखायनो जों मिथिगौ औवा गैयाब्ला जोङो ओम जेबो खामानिखौ मावनो हाय हाया आरो औवा खौ जोङो गायनाय समावथ फो ओ जों फांसेखौनो गायजोबा ससे बा स से दानसनानै ससे दानसनानै एबा हासनानै ओ गुसुङै गायबाबो बे औवाया ओम देरनानै खिलिनानै गोबां बारायो। बे औवा फांसेनिफाय बिदिनो हाजार हाजार औवा बारायो। बारायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ थारैनो।
बेदिनो ओ नोंथाङबो मिथि। थिनो मोनबाय। औ।
होमब्ला नोंथां जोंना दा
नोंथांनिफ्राइ बो मिथिनो मोनबाय बिदिनो ओ औवानिफ्राय।
औव नंगौ।
बायदि खामानि मावनो हायो।
औ नंगौ।
दे बिदिब्ला मि।
औ नंगौ दे नोंजों रायज्लायनानै नोंथांजों राय्लायनानै औ औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय एसेनोसै।
बिदिब्ला।
गोजोन्थों।